नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
खालामगासिनो दं
आङो दायोथ' ओरैनो दंगासिनो दङ।
अ अ नोंथाङा जुदि फ्रि फ्रियैनो दंब्ला?
औ
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
ओ ओ आङो सोंनोसै अब्ला ओ जोंनि बर' सुबुंफ्रा बा बर' हारिया जोंहा मा मा आबादखौ मावनाय जायो आरो बबे बबे बोथोराव औ मा मा आबाद मावनानै मा मा माबायदि मुलाम्फा मोनो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना औ
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओ सोंनायनि थाखाय ओ बिब्दिब्ला आङो फोरमायलांनोसै मा मा आबाद होनदों नङा होनब्ला नोंथाङा?
औ
औ जोङो मैगं थाइगंनि बारैबो जोङो जोबोद रां खामायनो हायो नङा होनब्ला? जोङो बिदिब्ला मैगं थाइगंनि आबादा मारै मावो? बेखौ आङो बुंलांनोसै जोङो ओ आबाद बेखौथ' मोननै बाहागोआव जोङो गायनो हायो नङा होनब्ला? दैज्लां आरो मेसें जोङो नाथाय अब्लाबो जोङो दैज्लां मेसेंनि जेबो फारागखौनो नुनो मोनला दानि जुगाव नङा होनब्ला ओ दैज्लांबाबो मेसेंबाबो मोनसे मैगंखौ गायनो हायो जोङो ओ जोङो दैज्लाङाव होननानै बुङोब्ला जोङो मा मा मैगंखौ गायनो हायो आं बेखौ बुंनोसै दैज्लां बोथोरावहायो जोङो ओ जोबोद मैगं मोननो हायो आरोखि आ बेफोरनो जाहैबाय ओ भिन्दि सबायबिमा फ्रेसबिन आरो ओ थारुन ओ बहल जिं खा फटल केरला बेनिफ्राय ओरै जोगोनार खुमब्रा लाव बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो अनेकथा मैगंफोरखौ जोङो ओ दैज्लां बोथोरखौ बांसिन मोननायखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होनब्ला ओ मेसें बोथोराव होननानै बुङोब्ला जोङो ओ आलु लाइ लाफा ओ बेनिफ्राय बान्दा कबि फुल कपि बेेफोरखौबो मोननो हायो आरो फान्थाव बेफोरखौबो मोननो हायो भिन्दिखौहायो मारै बुंलांनि ओ भिन्दिखौहायो जोङो ओ आलि आलि खालामग्रोनानै बेवहाय बेगरखौ एसे गावनि नांगौ जासेबां गोजान गोजान आ बेगरखौहायो बेयाव हायो सुना होनानै जोङो गायनो हायो नङा होनब्ला बिनिफ्राय जोङो बिबार बारनायनि उनावहायो फिथाइ थायबोला ओ जानाय जानायसेबां जखानि गोरा जाबाथाय जोङो बेखौहायो जानो हायो नङा होनब्ला? राद्रायबाथाय जोङो बेखौ जानो हाया बेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला सबाय बिमा सबाय बिमाखौ जोङो बेबायदिनो आलि खोनानै गायोब्ला साबसिन ओ आरो बेयावहायो गनफोर गनफोर जावहायो ओ बा जेंसिफोर होनानै जोङो मानला होनानै जोङो थायनायखौ नु थाय- होनायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला ओ जोंहा गिदिर गिदिर जेंसि फोराव बा बैसां खालामनानै होयोब्ला जोङो बिनिफ्राय गोबांथा फिथाइ मोननो हायो आरो खानोबो सुबिदा जायो नङा होनब्ला ओ बिब्दिनो जोङो आरो बुंनो हाबावो ओ जोगोनार ओ जोगोनारखौ जोङो सिगांग्रो जाव ओ ओ ओ बे- गरखौहायो जावैग्रोनानै बिनिफ्रायहाय ओंखारबाथाय जोङो बे खौहायो दालाय ओंखारलां- नायनि उनाव जोङो बेखौ बैसां खालामना होनांगौ नङा होमब्ला बैसां बा उखुमाव जोङो मानला होनो हायो ओ जोंनि सुबिदा बाय- दियै जोङो बैसां खालामना होयोबा बांसिन मोजां जायो नङा होनब्ला ओ जोङो ओ जोगोनारखौहायो बिबारखौबो जानो हायो आरो बिजौखौबो जानो हायो बेनि उनाव जोङो फिथाइखौबो मोनजाबावो नङा होनब्ला
औ औ
आरो जोङो मैथा फाथो होनना बेफोरखौबो ओ हालौला बायनानै जानला मोनलायै फोलाबायबानो जोङो मोननो हायो नङा होनब्ला ओ बिनिफ्राय जोङो खुमब्राखौबो जेरै जोगोनार खौ गायदों बेबायदिनो गायना होनांगौ आरोखि नाथाय जोङो खुमब्राखौहायो गोबाव समनि थाखाय जालाय दोननानै जानो हायो नङा होनब्ला ओ मे- मेसेंनि मैगंखौहायो बुंलांनि दानिया ओ मेसेङाव जोङो आलुखौहाय सिगांग्रो हालौवग्रोनानै दुफु दुफु खालामनानै ओ ओ सिन सिदा नां- गोलजों बोनानै जोङो सिनबोनानै बेखौहायो आलुखौ नांगौ जासेबां गोजान गोजान होनानै जोङो बेखौ फबनायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला बेनिफ्राय जोङो रज'बाथाय ओ बेखौहायो ओ आलि बायदि गोजौ खोनानै होफिननानै जोङो बेखौहायो ओ बिलाइफोरा रानबाथाय रानाय जाबाथाय जोङो बुरनानै लानो हायो नङा होनब्ला
औ
बिदिनो लाइ लाफाखौबो हालौनानै गारनानैल' होनांगौ आरोखि अब्लानो जों- ङो हासार गोबोर- खि हासार एसेफोर होबाथाय साबसिन जाबाय जोंनो बिदिनो जोङो मैगं थाइगंफोरखौ मोनजानो हायो आरोखि ओ बि- दिब्ला नोंथांनि मोनदांथिजोंबो नोंथाङा फंनैसो बुंलांगोनखौ ओ आसा खालामनाय जाबाय बिब्दिब्ला नोंथाङा बुंलांदो
अ नोंथाङा ओ जाबायदि बुंलांबाय जे ओ गाव बोथोर लाना गाव आबाद मावनायखौ जायो मैगं थाइगंनिखौबो ओ जोंहा ओ गाव बोथोर गाव मैगं होनोब्लाथ' नोंथाङा जेरै बुंदों खुमब्रानि समाव ओ खुमब्राफ्रा दैलां आव मावनाय जायो लोगोसे लाव जोगोनार बेफोरो मेसें बोथोरनि ओ अब्लाबो खायसे खायसे मैगंफ्रा ओ बार' मास ओ हायखौ आं नुनो मोनो आरो बार' मास आबाद मावजायो बेफोर माखासे मैगंफोरानो जाहैबाय ओ दैलांनि सबाय बिमा ओ आरो मेसेंनिबो सबाय बिमा आरो दैलांनि जिंखा मेसेंनि जिंखा आरो ओ मा दैलाङाव ओ मुदुफुलाथ' जोंहा दैलां मेसें थाबायानो थाखायो
औ
औ लोगोसे दे बेफोरबायदिनो ओ गोबां ओ जोङो न'वाव गायनायनि अनगायैबो माखासे हाग्रानि मैगं जोङो ओ दैलां मेसें मोननो हायो जेरै जारि मैगं ओ सिब्रु मान्दे हेलायसि आरो दिंखिया बेफोरबायदि माखासे मैगंफोरखौबो जोङो ओ दैलां मेसें मोननाय मोनो आरो लोगोसे जोङो मेसेङाव गायनाय ओ आङो नुनो मोनो जे जोंहा दैलां मेसें आबाद मावोब्ला माने मुलाम्फाया बांसिनानो जाखायो बांसिनानो दङ जोंहा ओ दैलां बोथोराव जोंना ओ मैगं थाइगंनि बेसेना बांसिन जानायखौ आं नुनो मोनो आरो बे समावहाय माने मैगं थाइगङा खम जाहैयो मेसें बोथोराव जोंहा गोबां आलुफोर आलु सिजोन ओंखारनाय ओ कबि बान्दा कबि मुला माने बे समावहाय माने बैफोरनि आबादा माने ग्र' जायो माने गोबां ओंखारनायनि जाहोनाव बैफोरनि दामा खम जाहैयो आरो मेसें बोथोराव आरो दैलां बोथोराव थ' अ मेसेङाव गायनाय मैगंफोरखौथ' जों दैलाङाव मोना नङा होमबा माखासे आलु आलुखौसो मोननो थाङो जोङो मावनानै दोनखानाय आबाद बे समावहाय माने ओ जोंहा बेसेना बांसिन जाहायो आरो माने आलु फियास माने मोन कबि मोननो थाङोब्लाबो नैबे दैलां बोथोराव बोथोरावहाय माने मैगंनि बेसेना बांसिन जायो आरो
औ
औ मानो होनोबा बे समावहाय बैफोरनि आबादा गैया जायो आरो ओ दैलां मैगंफोरखौ जोङो मेसेङाव मोनफ्लांबायोब्ला माने गोबां बेसेनखौ नुनो मोनो आरो जोङो जों दा दै दैलांनि मैगंखौ मेसेङावहाय जेनेबा मैथा बांगाल मैथा बेफोरखौ जोंहा नुयोब्ला बा मोनोब्लाथ' गोबां बेसेन होनानै बाबोथ' बायना जाखागोन नङा होमबा आरो मेसेंनि मैगं लाइ खोनाबायना नोंथां
खोनाबाय
औ ओ माने दैलाङावथ' जोंहा मैथा मैथाफोरखौ मोननो नङा नङा होमबा नोंथां मैथा गोखै मैथा बांगाल बेफोरखौ बैफोर मैगंखौहाय जोङो मेसें बोथोर बोथोराव मोनोब्लाबो माने गोबां बेसेन होनानैबो बायना जानायखौ आं नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
आरो ओ जोंहा गोजां बोथोर बा मेसें बोथोरावहाय जोंहा लाइ लाफा थान्दायाव ओंखारोना खबि बान्दा खबि बे फुल कबि लाइ लाफा ओ मा बेसरफोर माने बैफोर मैगंखौ दा गम बोथोरावहाय गरम बोथोराव मोनफ्लांबायो ब्ला सोरबा बोरि जायगायाव यावहाय रासायनारि हासार मुलिफोर बाहायनानै गायोब्लाबो माने ओ गायनानै फानोब्लाबो माने नैबे गरम बोथोरावहाय माने बैफोर थान्दा मैगंखौ बायनायखौबो बांसिन नुनो मोनो आरो
औ
औ लोगोसे जोंहाथ' हाग्रानि मैगं होनोब्ला दा जोंनि दैज्लां बोथोरावहाय बांसिनानो थास' बिबार थास' बिसं थास' आथिं बेफोरो बांसिन सेल जानाय खौ नुनो मोनो जा जिहेतु हाग्रानि मैगं होनोब्ला बेफोरो जोंहा न'आव गायनाय मैगंनिख्रुइबो बैफोर हाग्रानि मैगङा गोथावसिन जायो आरो
औ
औ
बिब्दिनो जोङो मावनानै जोबोद रां खामायनो हायो नङा होनब्ला जोंनिफोराथ' असेथ जायगा खालि थायोब्ला बारिफोरा खालिफोर थायोब्ला बेयावनो जोङो जोबोद आबाद मावनानै मैगं थाइगं गायना नै जोङो रांखौ खामायनो हायो नङा होनब्ला
औ
औ ओ बिब्दिब्ला नोंथाङा दसे सम होनानै जोबोद मोजाङैहाय गावनि बिबुंथिजों बुंलांबाय
औ औ अब्ला नोंथाङा जोंहा दोनथ'लायनोसै नामा?
औ जागोन दे
औ